हेलौ।
औ नोंथा।
औ खोनादों ना नोंथां।
औ खोनाबाय नोंथां खोनाबाय गो-गोजोन फुंबिलि नोंथां। आतसा आतसा होमबा जों दिनैहाय मानि सायाव रायज्लायनो नोंथां?
ओ नोंथां जोङो न'खरफोराव जोंङो बर' न'खरफोराव माने बायदिसिना मैगं थाइगं गायो गायनाय बा आरो बिनि सायावनो आरो जों माखासे ओय फिथाइ थायनाय बिफांफोर बा फिथाइ जाजा फिथाइ जाजाग्रा बिफांफोर जों गायो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नो
आदसा आदसा जायो दे दे होम्बा नोंथाङा नोंथाङानो जागायग्रोदो।
औ दे ओ जोंहा मैगं थाइगं होनोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं दङ'। जेनेबा जोंनि ओ बर' न'खरफोराव माने बांसिन न'खरावनो जोङो ओ जानाय मैगं थाइगंफोरखौ न'आवनो गायनानै लानायखौ जोङो
औ औ।
जोङो गायनानै लायो जेरै जोङो ओ लाव। खुमब्रा जोगोनार बा मैथा। बिनि अनगायैबो जोङो माखासे ओ मैगंफोर दं। दंबावो जेरै उम ओ मो मा नामखो बावगारबाय आं। बिदिनो बायदिसिना ओ मैगंफोर ओ गायनानै लायो बेनि अनगायै बो जों आरो माखासे फिथाइ जानो थाखाय बा मोनजानो थाखाय जोङो माखासे बिफांफोर गायनानै लायो जेरै जोङो गय बिफां ओ थाइजौ बिफां। खान्थाल बिफां औ खान्थाल आ आरोबाव जोङो ओ नारेंखल बिफां बिफोर बिफांफोरखौबो जोङो गायनानै लायो आरो आरोदबाव दंबावो जोङो ओ संफ्राम आरो नारें जुम्ब्रा। बेफोरखौबो जों औ बेफोरखौ जोङो गायनानै लायो। बे बिफोरखो जोङो मैगं थाइगंनि बे बेलायाव जोङो ओ बोथोर लानानै बोथोर जोङो उम गायो मैगंफोरखौ जोङो दै दैज्लां बोथोराव जोङो ओ मैथा। बा खुमब्रा ओ सबायबिमा।
औ।
बेफोरबायदिनो उम औ खांख्रिखला। ओ बेफोरबायदि मैगंखौ जोङो गायनानै न'आवनो जायो। आरो जोङो ओ एसे मालाबा समाव जोङो बिनि एसे बुजा बुजा गायनानैबो जोङो बिखौ ओ हाथाय बाजारावबो जोङो फान्नानै जोङो बिनिफ्राय लां रां मोन्नो हायो।
औ।
बेबायदिनो ओमफाय आरो जोङो ओ मेसें बोथोराव जों मैगं गायनाय होनोब्ला जोङो जेरै ओ लाय लाफा। मुला बेनि उनाव जोङो ओ बेस' बानलु। ओ बेसर सिबिं बैफोरखौबो जोङो ओ फोयो।
औ।
दा बेनि अनगायैबो आरो ओ माखासे फोर जोङो हालदै हायजें बैफोरखौबो जोङो गायनानै लायो। न'आव जाखिनि जोङो ओ जायो बा जानायाव ज जोंनो ओ नांगौ बेफोरख जोङो गोबां बांसिन माने गायनानै न'आवनो मोन्नाय।
नांगौ औ औ दायो नोंथां ओ ओ बेफोरखौ ओ मा होनो न'आव जानो थाखायल' ग गायो ना फान्नो थाखायबो गायनाय जायो।
औ नोंथां बेयो जोङो ओ माखासे समाव ज जोङो ओ न'आव जानो ल' बांसिन गायो। ओ साफा सानै बा मालाबा समाव ओ एसे बुरजा गायो जेब्ला बै गायनायखौ आरो मालाबा समाव जोंङो खाख'नो हायाब्ला जों बेखौ ओ हाथाय हाजार, हाथाय बाजारावबो
औ औ औ आरो थां बेजोंनो लोगोसे आथिखालाव जोंनि बर' हिनजावफोरा माखासे मैगं फाननानै फैसा खामायग्राबो ओंखारबाय, बेखौ नोंथाङा मोजां सानो ना गाज्रि सानो?
औ नोंथां बेथ' ओ जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मानोना जोङो गावनि जिउखौ दैदेननो थाखाय एबा खुंलांनो थाखाय गोनांथि जानाय खौ जोङो सुफुंनायाव, बा हेफाजाब होदों बा मदद होदों, बेबो माने गाज्रि नङा जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आरो हायोब्ला बयबो हौवा हिन हिनजाव समानो मावनांगौ आरो खामानिखौ रानलायनानै।
थारैनो नंगौ नोंथां औ। दा होम्बा नोंथां आं आंबो दिनैहाय जोंनि जेनोखि आबादफोर मावनाय ओरैहाय जोंनि गामिथिंजाय बा जोंनि ओनसोलावहाय बेखौ खोन्थालांनि, नङा होमबा नोंथां औ, दा थ' सरासनस्रायै जोङो मैगंखौ बुंनो थाङोब्ला मैगं थाइगंखौ जोङो मोननै बोथोराव मावो। नङा होमबा दैज्लां आरो मेसें, मोननै बाहागो राननानै जों मावो। दा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि गेजेरावबो मा होनो दैज्लाङाव मावनाय आबाद आरो मेसेङाव मावनाय आबाद, बेफोरो आलादा आलादा जायो। होमबा नोथां
औ नंगौ।
थारैनो नोंथाङा बुंलांनाय बायदियनो दैज्लाङाव जेखिनि आबाद फोरा नोंथांमोननि ओनसोलफोराव मावजायो जोंनि ओनसोलावबो मावजायो होननानै बुंजायो।
औ नंगौ।
जोंनि ओनसोलावबो दैज्लाङाव मोननाय आबादफोरा बिदिनो मैथा सिख्लायानो होन खांख्रिखलायानो होन, बिदिनो लोगोसे आरो बाव जों जेखि मैथा गोखै, बा मैथा होननानै बुङो
औ।
बैफोरबायदि आबादखौनो जोंनि ओनसोलावबो दैज्लां बोथोरावहाय मावनायखौ नुनो मोनो। मानो होनबा, जेरैहाय जोंनि बर' हारिफोरा मैथा गोखै जानानै मोजां मोनो, जानो हागौ आंनि नोजोर होनायावहाय गुबुन हारिफोरनि बे मैथाखौ जानायखौ एसे खम नुनो मोनो। बेखायनो माने जोंनि जेनोखि जि बर' न'खर बा बर' गामिफोरावहाय जोंङो बांसिनावनो बयनिबो न'खरावनो फ्राय बे मैथाखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां नंगौ
दा बेफोर जिनिसखौहाय जोंङो, आथिखालावहाय मोनसे बाथ्राखौसो साननांगोन नोंथां जे जोंङो आबाद मावनायजों लोगोसेनो जों बैफोर जिनिसखौहाय माबोरैहाय रां खामायनो हानायनि राहाफोरखौ बहाय बानायनो हायो बेखौसो जों आथिखालाव साननां सिगोन नोंथां। मानो होनबा जोंथ' जोंनि बर' न'खरफोरनि जेनोखि मा होनो बेखौहाय, उम ओ जेनिखि बेब माबा अबस्था, बेखौथ' जों मिथिखायो बयबो नङा होमबा। जोंनि गासैबो बर' न'खरफोरानो बुंनो थाङोब्ला हानद्रेद हान्रेदावहाय जोंङो टेन पारसेन टुइन्टि पारसेन बा थार्टि पारसेन्टखौल'स जोंयावहाय साख साख्रि गोनांखौ नुनो मोनो दा बेनिखायनो बयबो मानसियानो बेबायदिनो फिसा फिसौ आबाद मावनानै जायो नाथाय बैफोरबायदि फिसा फिसौ आबाद मावनायखौनो नोंथां जुदि जेब्लानाखि जोंङो गावसोरनि न'आव जानायजों लोगोसेनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ
गावसिरनि न'आव जानायजों लोगोसेनो जुदि जोंङो एसे एनै बाजाराव फाननो थाखायबो बे जिनिसखौ मावोब्ला थारैनो मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ
बेफोर जोंनि जेनाखि मैगं थाइगं बेथ' न'नि मैगं थाइगं जाहैबाय नोंथां बेजोंनो लोगोसे जोंनि जेनिखि बर' हारि बे बर' हारियाथ' गोदो गोदाय उदैनिफ्रायनो हाग्रा खाथि खाथियावबा हाग्रा ओनसोलाव थानानैनो रायजो जाबोनाय होननानै बुंजायो। जायनि जाहोनावहाय जे जोंनि जेनाखि बर' सुबुंफोर बे बर' सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मैगं थाइगंनि जेनाखि हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगं बे मैगं थाइगंफोरनि जेनोखि नलेज जेनाखि गियान बे गियानाबो बिथांमोननियाव दङ जों बेखौहाय नेवसिनो हाया मानो होनबा बिसोरो गामि ओनसोलाव थानानै रायजो जाबोनाय आरो मिथिंगाखौ मोजां मोनग्रा मोनसे हारि जायनि जाहोनावहाय गोबां मै मैगं थाइगंफोरखौहाय बिसोरना न'आव गायनाय मैगं थाइगंजों लोगोसेनो गोबां मैगं थाइगंफोरखौबो आथिखालनि मुगायाव ओ हाग्रायाव लायनानै बाजाराव फानफैनायखौबो गोबां बर' सुबुंफोरखौ नुनो मोनो आरो। नोंथां दा बैफोर मैगं फोरनि गेजेराव जोंनियावहाय दङ बिदिनो दिंखिया, लाफा सायख' आरोबाव अल दर, मेवा बेफोर जिनिसा जोंनियावहाय हाग्रायाव मोननाय जोंनि जेनेखि ओनसोल बे ओनसोलावहाय जोंनियाव मेवाफोरखौ जोङो न'निखौ जायामोन गोदोनि स समावहाय
औ
ओ हाग्रायाव लायनानैनो जायोमोन आरो बेजोंनो लोगोसे नोंथाङा अलदर होननाय मोनसे मैगं खोनादों जानो हागौ बे मैगंखौबो जोङो बाजाराव माने बाजाराव लांनानै फानहैयो जाय मैगंखौ जों हाग्रायाव नो मोनो नोंथां बेबायदि आरो बेजोंनो लोगोस से जोंनिया ओ मा होनो गोबां मैगंफोर दंबावो बेबायदि नोंथां आरोबाव बेजोंनो लोगोसे जोंनि दुब्लियावहाय मोननाय मोनसे आजिर नाय होननाय मैगं दङ नोंथां
नंगौ औ
मैगंआबो जोंनिया दुब्लियाव रज'यो बेखौबो जोङो गोबां समावहाय आथिखालाव फाननायखौ नुनो मोनसै नोंथां
औ नंगौ
दा बेखायनो जोङो आथिखालावथ' जोंनिया हाग्रा बंग्रायाबो जोबनो थांबाय नोंथां बेनिखायनो जोङो हाग्रायाव थानाय माखा खासे मैगंफोरनि जेनेखि जोलै बेगरफोर बे जोलै बेगरफोर खौ जोङो आथिखालावहाय मा खालामनांगोन आंनि बायदिब्ला नोंथां जोङो बेफोरनि बेगरफोरखौ लाबोनानै दोनफैनानै जाहाथे जोङो बेफोरनि जेनेखि जोलै बे जोलै फोरखौ लाखिनो हायो बेबायदिनो जोङो हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो मै न'निनो मैगं खालामनानै मावनानै जाब्लासो जोङो इयुनावबो मोनजासिगोन नोंथां मानो होनबा जोंनि जेनेखि आथिखालनि मुगा बे आथिखालनि मुगायाव जोङो नुनो मोनदों ओ गोबां जायगा फोरावनो बागान बानायनाय बारि बागान माबा माबि बानायनायखौ नुनो मोनबाय जायनि जाहोनावहाय जोङो दिनैहाय हाग्रायाव मोननाय मैगं थाइगंखौबो जोबोद खम नुनो मोनबाय नोंथां।
औ नंगौ।
दा बेनिखायनो ओ आंनि बायदियैब्ला जोङो न'आव मोन ननाय मैगं थाइगंजों लोगोसेनो जोंनि जेनाखि गोदो गोदायनिफ्राय जाबोनाय बर' जेनिखि आबै आबौमोनहा मैगं जाबोनाय बै मैगं जाबोनायफोरखौहाय जोङो आथिखालाव न'आव लाोबोनानै गायफैनानै जायोब्लाबो साबसिन जासिगोन होननाय बायदि मोनो आं नोंथां। उम औ औ। दा बेनिखायनो आंनि बायदियैब्ला जोङो बै न'आवहाय दैज्लां मेसेङाव गायबाय थानाय जेनेखि मैगं बे मैगंफोरखौल' जों लायालासेनो जोङो हाग्रायाव मोननाय जेखि जाया मैगं थाइगंफोरखौबो जोङो ओ न'आव लाबोनानै गाय फैनानै बेखौहाय न'नि बायदि बाहायनानै जानाया साबसिन जासिगोन नोंथां। नङाबा जोंनिया हाग्रायाव बायदिसिना मैगंफोरा जोबनानै थांसिगोन उनावहाय जोङो बेफोरनि जेनेखि मैगंनि नाम बा मैगङा माबायदिमोन बेखौबो जों मिथिनाय नङा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
होमबा नोंथां बेखिनिया जाथ'सिगोन नामा? दिनैहाय होमबा दे दे दे।